औ नोंथां खोनाबाय ना?
औ खोनादों नोंथां
औ खोनाबाय औ
बुंंलाय नोंथां
औ औ ओ दे होमबा जों जागायनोसै नामा? खोनादों औ औ दे नोंथां जागायग्रोदो नामा नों?
औ जानायनि सायाव ना नोंथां?
औ औ औ बर'नि
औ बर'नि जानायनि सायाव आं जागायग्रोनोसै होमबा नोंथां ना
औ औ दे
औ दे बर'नि जानाय बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि जायगायावनो गोबाङै जोङो बायदि रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो जोङो बेवहाय अनला खारैखौबो जानाय नुनो मोनो लोगोसे जोङो बेवहाय ओ। जोङो ओ न'आवनो बेदर जेनेबा दाउ बेदरफोरखौ जोङो अनला खारैजों जानाय नुनो मोनो। आरो बे बिदिनो गोबां जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां बुंनो थाङोबा नारजिफोर खौबो जानाय नुनो मोनो नोंथां।
औ।
आरो दङ बि दिनो जाग्रा जानाय नोंथांनि ओनसोलाव मा मा जानाय मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलाथ' मेइन बर'नि जानाय बा बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोबा जेरै अनलाखौ बुजियो। अनला थाबाय नारजि थाबाय स-सबाय औ सबाय थाबाय। खोनायाखैना?
एसे लासै लासै खोनादों नोंथांनि खौ।
अ आचसा औ जोंनि ओनसोलाव मेन माने बर'नि ओंख्रि होनोबा औ। औ बर'नि ओंख्रि होनोबाथ' मइेन अनलाखौनो बुजियो आरोखि। अनला थाबाय नारजि थाबाय औ। अनला थाबाय नारजि थाबाय सबाय थाबाय आरोखि अनलाखौ मानि बांसिनानो माने दाउजों जानो मोजां मोनो आरोखि दाउजोंहाय। ओमफाय सबाय जाबाय सबायखौ औ खोनादों हेल'।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाखासिनो।
नोंथांनि रावखौ एसे सिंथारनि फ्राय गोजाननिफ्राय रायजलायनाय रखम खोनादों नोंथाङा एसे साइदआव थांना रायजलायबा मोजां खोनागोन दां।
औ औ खोन औ खोनाबायना?
खोनादों खोनानाया गिथ तु एसे लासै लासै खोनादों गेजेर गेजेर मोजां खोनादों गेजेर गेजे जों लासै लासै खोनाबाय दोङो नोंथां
औ ओ दा नों ओ
अ खोनादों नोंथां बुंनायसाय
औ औ दाथ' आंथ' बुंखाबायना मानि अनला थाबाय नारजि थाबाय स सबाय थाबाय ओ औ सबायखौ बांसिनानो औ औ सबायाइखौ बांसिनानो साम'जों जायो खायसे खायसे खायसे खायसे ना सिंगिफोरजोंबो जायो बेबायदि रोखोमै आरोखि। लोगोसे बेनि अनगायैबो ओ बेनि अनगायै जेरै लाफायाबो मोनसे बर'नि लाफ फा दोलो होनो जायखौहाय ओ बेबो लाफाखौ बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव बांसिन नाथुरजों बै नाथुर नाथुर फिसा फिसा मोनोना जायखौ होनो नाथुर जुनाय औ नैबेजों बांसिनखौ जानाय नुनो मोनो आरोखि। लोगोसे लाफ फा लाफाखौ दोलो नाथुरजोंनि अनगायैबो खायसे खायसे एवनानैबो जायो बेबायदि नुयो आरो
नंगौ नोंथां थारैनो बै लाफाखौ नोंथाङा बुंनाय खौ जोंनिया अमा बेदरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
आतसा औ औ
औ बेखौ एव आलु होनानै जों एवना जानायखौबो नुनो मोनो नोंथां।
औ औ औ औ औ
औ बेथ' जोंनिया बे रोखोमसे बिलाइसो। बेखौ जोङ फो औ बेखौ जोङो गिबि फोनो थाखाय जों गिबियावनो जोङो हाखौ जावफ्लेना लाग्रोनो गोनां जायो आरो जोङो बाजारनिफ्राय बा बहानिफ्रायबा बेगरफोर लाना फैनानै जों बेखौ बै जावनाय जायगायाव सारना होयोब्लाथाय बे जायगायाव बे लाफाया रज' नायखौ नुनो मोनो आरो बे बिलाइ गोदोर गोदोर जाबा जों बेखौनो खानानै जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो जानो हायो आरो अमा बेदर जोंबो जोबोद गोथाव जायो नोंथां
आतसा अ
औ आरो नोंथाङा बुंना हाबावगोन ना माबा फोर जानाय नोंथांमोननि जायगायाव
औ जोंनि जायगायाव मोनसे नारजि जेरै नारजि नारजिजों अमाजों जानाय औ औ बेबो आरोखि नारजिखौ मोननो थाखाय सिगां मानि बे फाथो जेब्ला फाथोआ देरोना रायो अब्लाबो बिलाइखौ खायो औ औ बे बिलाइखौ खायो आरोखि बिलाइ गोराखौ खानानै सिगां खाखांनायनि उनाव बेखौ फोराननाय जायो आरोखि
नंगौ नोंथां थारैनो
औ औ फोराननानै जेब्ला बे रानो अब्ला बेखौहाय जुदि जानो गोसोब्ला नारजि जानो गोसोब्ला बेखौहाय दैयाव सोमना दोनग्रोयो खायसे खायसे औ दैयाव सोमना दोनबाय बिनि उनावहाय माजों जानो जेनेबा दाउजों जानो ना अमाजों जानो साफस हमना लाबाय अमाजों जानो सिगाव अमाखौ एवना लाग्रोबाय औ खायसे खायसे माबाखौ माबा ओ औ औ खायसे खायसे प्रेसार कुकारावबो होयो आरोखि नारजिखौ सोमा लासे जाहाथे थाब मोननायनि थाखाय बेबायदि खालामो आरोखि औ औ लोगोसे माने खारैबो होदेरो आरोखि जाय जेखौ खारैया खारै औ खारै बुंना बुङोब्ला जेरै बेसरनिफ्राय मोननाय स बेसर साबानिफ्राय सावनानै मोननाय बै हाथफ्ला बेखौ बुंनाय जायो आरोखि औ आफ्राय खायसे खायसे औ औ औ खारैनि अनगा औ औ औ औ
बेयाव जोङो माबानिफ्राय मोननाय जायो गोबाङैनो थालिर बिफांनिफ्राय जों बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां थालिर बिफांखौ जोङो दानफायना लागोन हग्रोनानै बेखौ जोङो जिरो फिसा फिसा खालामनानै बे अ फोराननायनि उनाव सान्दुंङाव रानबाथाय जों बेखौ सावना होयो अरजों जमा खालामनानै सावनायनि उनाव बेवहाय हांगार जानायखौनो जोङो लाना थांनानै बेयाव हाय बाथि एबा खुरैफोराव जोङो दोननानै दै होनानै सरनानै खारै दिहुननाय जायो नोंथां
औ औ औ
खोनादोंना नोंथाङा औ औ नोंथां बिदिनो जोंनि जायगायाव आरोबाव जोङो दा दैज्लां बोथोर हिसाबै हिसाबै जोङो थास थास' बिबारखौ गोबाङै जाब नाय नुनो मोनो नोंथां थास' बिबार थास' आथें थास' बेदर बेफोरखौ जों गोबां जानाय नुनो मोनो थास थ' बेदरफोरखौ जोङो गोबाङैनो जोंनिया नाफोरजों जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो औ सबिबारखौथ' अमा बेरजों जाबाथाय जोबोद गोथाव जायो नोंथां बे औ
बिबारा
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ औ औ ओमफ्राय बेनि अनगा आ औ औ
जेनेबा माबा साम' खौबो जोङो जोबोरैनो ज नुनो मोनो नोंथां
औ औ नंगौ औ साम'खौ ओरैनो बांसिन ओ ओ ओ साम'खौ ओरैनो बांसिन माजों जायो नोंथांमोननि जायगायावहाय औ
सामखौथ' बे बिदिनो जोङो दालिफोरजोंबो बे बा रुगारनानैबो जोङो जानाय खौ नुनो मोनो आरो सबाय सबाय एबा औ सबायफोरावबो होलानानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ औ औ।
आङो साम'नि साम'खौ सोबनासो जानांगौ जायोना नोंथां? बेनिखायनो नोंथां जोंनिया बे साम'नि लानजायखौ जोङो दानसनांगौ जायो आरो बेनि खुगायाव जोंनिया मा बुङो बे खौ खम थायो बे औ बेखौ जोङो गार
औ औ।
बेखौ गारनांगौ जायो आरो नोंथां होमबानिया बेखौ जों आरामसे ओ सोब्लुनानै जानो हायो नोंथां? नोंथांनि जायगायावबो मोनोना बिदिनो सामु
औ मोनो जेरै साम' लादाय मोनो साम' खेंख्रि मोनो सामाव गोलाव मोनो आरोखि। होननानै एवनानै जायो आरोखि फ्राय खालामनानै ओ साम' लादायखौ लोगोसे मैथा बांगालजोंबो औ औ मैथा बांगालजोंबो फ्राइ खालामनानै जायो। साम'खौ बांसिन खायसे खायसे बै साम' गोलावखौबो एवनानै जा जायो आरोखि इसे ओमफ्राय खायसे खायसे साम'जों माबा सबायजों जानो मोजां मोनो बेबायदि रोखोमै जायो आरोखि।
नंगौ नोंथां, नोंथाङा मैथा बांगाल बुंबाय बेखौ जोंनियाव औ मैथा सिख्ला एबा मै था होननानै बुङो बेखौ जोङो नाफोरजों जानानैबो जोबोद बेयो गोखै थेवावबो जों जानानै जोबोद गोथाव मोनो नोंथां।
औ औ।
औ बुंनायसै नोंथाङा।
औ औ मोजां औ नंगौ नंगौ दा बांला औ औ औ बे मोजां जायो मैथ' मैथा बांगाला जानो औ औ लोगोसे औ लोगोसे औवा मेवाइ औवा मेवाइखौबो जोंनि ओनसोलाव बिराद मानि दा दैज्लां समाव आरोखि बां बिराद मानसिफोरखौनो गामि ओनसोलाव जानायखौ नुनो मोनो आरोखि।
नंगौ नोंथां। जोंनि जायगायावबो औवा मेवाइखौ जानाय नुनो मोनो।
औ औ बांसिनानो अनलाजों जायो आरोखि औवा मेवाइखौ।
नंगौ नोंथां थारैनो बे जोबोद गोथाव जायो नोंथां।
औ मा रोखोमै जायो नों
बेखौ थारैनो औ। नोंथाङा बुंनाय बादिनो अनला खारैजों जोङो गोबां जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बेखौ जोङो गुबुन गुबुनजोंथ' एम्फा जानाय नुवा अनला खारैजोंनो जों गोबां जानाय नुनो मोनो नोंथां।
नोंथांनि ओनसोलाव बै लाथा एम्फौखौ जानायखौ नुनो मोन ना जोंनि ओनसोल ओनसोलाव माने बेखौ गोबाङैनो अनला खारैयाव अनला खारायाव होलाना जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
मैथाजोंबो
नोंथाङा खोनादों ना?
औ दे होनबा नोंथां टाइमाबो जाबाय ना जोंना हेल'।
हेलौ नोंथां।
औ थटाइमाबबो जाबायना जोंना होमबा नोंथां।